ओ मा नोंथां
खबरा बर्थमान मोजाङैनो दं।
अ
मोजां।
ओमफ्राय दालाय मा मावगासिनो दं?
दा
औ
गरमनो बोथोरा गरम नालाय मबाइल नायबाय थादों।
अ
नोंलाय
आंबो नै दासो बाजाराव थांना फैदोंमोन।
उम
औ
मा ओंख्रि जानायमोन नोंस्रा दिनै?
ओंख्रिया माबासोमोन आलुजों दालि
ओ गोथावानो माथो‌ होमबा
औ ओमफ्राय बैसागुआथ मा मासाव जायो मोनलाय?
हाब ब दङ बैसागुआ मार्चफ्रावसो जायोमोन दांलै इंराजिनि दाथ बोसोर गोदान जानुवारि हाबनानै दङ। जानुवारि फेब्रुवारि मार्च बिदिनो जायोमोन बैसागु
अ
बैसागु बोथोर माने लां गोबाव दङ मागो दङ बैसागु दङ।
उम
मेसेङावसो जायो मेसें बोथोराव दाथ दैलां बोथोरसो नालाय
उम ओमफ्राय बैसागुआवथ मोसौ थिख मोसौ थुखैनाय नेम दंना
उम मोसौ थुखैनाय नेम दं थ आरो बैसागुआव मोसौ थुखैयो बिबार माला गानहोयो। फोथा फोथा फुनो बिदिनो आरो थुखैनानै बोरमा थुखैगोन मोसौ थुखैगोन बिदिनो आरो
ओ
बैस-बैसागु समाव मोसागोना मोसाया नोंसि नालाय
बैसागु समाव जोंना मोसायो।
मोसायो
औ
सेंग्रा सिख्ला मोसायो हबा गामियाव
औ गामियावहाय सेंग्रा सिख्ला ओमफ्रायो गथ' गथाय
अ
ओफ्राय माबा बोराय बुरि
फोर्बो खुङो
औ बैसागु फोर्बो खुङो
ओ मोसानांगौ मोसानायालाय बैसागु बोथोराव बोसोराव फिसाव सानाय
औ
खेबसेल'सो फैयो बोसोराव रंजानांगौ मोसानांगौ गामियावबो मोसायो सेंग्रालाय सिख्लालाय सिख्लालाय जमा जमा बयबो खौसे
अ खाम जथा सिफुं दामना मोसायो आरोना
नंगौ खाम जथा सिफुं दामो
ओमफ्राय मा मा मोसानाय दं नोंसिना
मोसानाया
औ
मोसानाया बिदिनसै बैसागुनि नेम बायदियै बयबो गामसा गोदान गस्ला गोदान गानसिगोन बिदिनो दामग्राफ्रा सिफां लासिगोन खाम सिफुं लासिगोन बेनिफ्राय बैसागु मेथाइ खनना मोसासिगोन आरो
अ
बोथोर गोदाननि गुबुन मेथाइफोरखौ मोसाया माथ्र' बैसागुनि मोनसेल'
ओमफाय बैसागु नखर नखर मोसाना फैसा खाङो आरोना
औ नखर नखर मोसायो गंफ्रोमबो नखराव दोंनै दोंनै बे खनबाय खेबनै खेबनै मोसाबाय आरो गंफ्रोमबो नखरावनो बैसागु बोथोरबो मोजां मोनो जानांगौ
औ आंबो मोजां मोनो बैसागु बोथोरखौ
मोजां मोनो अ मोजां मोनो मोसानो मोनोबा रंजानो मोनो
ओम ओमफाय बे बैसागुनि खांनाय रांखौ मोननानै मा खालामो
बेखौ
औ
बेखौ माखासे फुरथि पिकनिक बायदि पारटि जायो आमफ्राय माखासे बिदिनो दोनो आरो गेजेरावनो मोनसे माबा माबि बायनो होननानै
अ रायजोआवहाय दोनो आरोना
औ रायजोनि माबा दोनो नोंसिनालाय
जोंना बैसागुआव खांना फै खांना मोननाय फैसाखौ खाना जायो
खाना जाजोबो होनबा!
औ ज'मानो
जानायाबो जेबो नङा जे जाजायो
औ माने जोंना गामिया एसे फिसा नालाय
ओ बेदर बायना जायो होमबा मा बेदर जायो। अमा
औ अमा बेदर बायना जायो।
दे जेबो नङा जानायफ्राबो जोंनाबो माखासे जायो खावसे खावसे दोनो खै गरसो दङ नोंसोर गामियाव
जों गामियावथ' दा न'खरा सल्ल' गरल' दं।
ओ फिसाथारमोन बेखायनो जाजोबो आरो
औ ओमफाय नोंसिनालाय गामिया गिदिर
जों गामियालाय एसे गिदिर त्रिस गरसोआ दंखोमा
अ
बेनो जोंहाबो खावसे जायो जायो आरो
ओमफाय नोंथाङा दालाय मा खालामगासिनो दं
आङो
औ
ओरै बार बारहावा जादों बोथोराल मोजां आरो दे दिनैहाय गरमबो नङा थान्दा बारहावा जादों जिरायदों आरो जिरायगासिनो दङ। दसे थानानै खामानि मावनांसिगोन खामानिया दुब्लियावनो थांनांगोन दाथ' दुब्लिनियानोसै आरो खामानिफ्रा माइ गायनांगौ माइ गायनाया जोबाखै दाबो माइ गायनायाव गायनाय समाव बेवहायनो ओंखारलांनांसिगोन आरो गायनो थाखाय खोथियाबो रोगानांगोन बेनो आरो नोंस्राथ' गायखांबाय होन्दों नामा? गायखांबायबाथ' आजादि बेरायनो हाबाय लेखा फरायाखै नामा हा फरायथ'वाखै नोंहा गोरों खालै नायाबाबो हायो। बेनोथ' नायाबाथ' हानायालाय हाया। नंनायालाय नंगौ नायनांगौ आरो हाबाबो नायनांगौ होनबासो गोसो थायो नालाय। नोंसनाथ' देग्लाय फाइनाल जागोन ना फिअ फाइनाल बे समावनो सम आरो फरायनो फरायनाय समा जोंहा नाव आंल'सो दङ माखासेया मालाय दुयाव दंहैजोबो आरो। माइ गायदों फुदों दे दे